हेल' औ
खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादों
औ ओमबा जों दिनैनि आयदाखौ माने मैहुर खालामनायनि मैहुर खालामनायाव बाहायनाय आइजें आयलाफोरनि सायाव रायजलायनोसै नङा होमबा
औ जागोन दे
उम उम दे । हब्ला आङो नोंथांनावनो सोंग्रोसै आरो माने जोंना औ जोंनि बर'फोरा माने गोदो मैहुर खालामनायाव माबायदि आइजें आयलाफोरखौ माने गावनो बानायनानै माबायदि बानायनानै माबोरै मै हुर खालामोमोन बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
औ ओ मैहुर खालामनाय होनोब्लाथ जोंना बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाबोग्रा हारि । ओ बेबायदिनो ओ बर'फ्रा मैहुर खालामनायजों लोगो से माने मैहुर खालामनायाव गोनां जानाय माखा से आइजें आयलाफोरखौ माने गावनो दोरोङारि गियाननि गेजेरजों माने सानखांनानै ओ बबे खौ मैहुर खालामबा बा मा जुनारखौ मैहुर खालामनायाव माबायदि ओ म मानेआगजुखो नांगौ जागोन बे बेफोरखौ सानखांनानै गोबां ओ माने आगजुफोरखौ आगजु आगोलफोरखौ माने गावसोरनो बानायनानै लाबोदोंमोन आरो । ओ जेरै ओ ओ एन्जरफोर सानो थाखाय जेरै ओ औवाफोरजों माने फान बानायनानै लानाय आरो ओ बिदिनो गोबां दङ जेरै ओ खुसिया जेनेबा नाफोर हमनो थांबाबो खुसिया सुलिफोरखौ जेनेबा गावसोरनो बानायनानै लायोमोन । आरो ओ हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामनो थाखाय जंफोर बे खौ माने ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसा ओ दंफां लाइफां औवा बायदि फोरजोंनो माने बानायनानै गोबां ओ मैहुर खालामनानै जाबोदों आरो गोदो गोदायनि फ्राय ओ बेफोरखौ आङो मिथियो आरो औ ।
औ
ङा मा मा मिथियो बेखौ एसे फोरमायदो?
औ नोंथा होननाय बायदिनो आंबो बर'फोरा माने जोंनाथ' बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामना जाबोग्रा जोंना माने बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला माने बेदर बायदिसिना ना माबा माबिफोरखौ माने बाहायनानै जाया होननायखौ जों मोनथियोमोन आरो नङा होमबा बेयावहाय मैहुराव था थांनायाव जोंना माने सिखा रुवा जं बेफोरदिखौ नांगौ नालाय बर'फोरा माने गावसोरनो बानायना लायोमोन आरो बेफोरखौथ' हाथाय बाजारावथ' बायनानै थाङामोन आरो इसेबां फैसा रांखान्थि थियाव गोगोमबो नङामोन जे बेफोरखौ बायनानै लानो न खर नखर नङ होमबा? बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा माने गाव गावनो बेफोर थिखा रुवा जं बेफोरखौ बानायोमोन आरो जेनेखा बिसोर जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो हाजोआव थाङो ओरैनोबाबो जोंनि बर'फ्रा मानो होनोमबा जाहार खाथि हाजो खाथियावसो जिउ खुंखायोमोन नङा होमबा? दैमा दैमा दैमा दैसा खाथि खालायावसो बिसोर माने आं मोन थिनियाव माने सिखा रुवाफोरखौ माने लहाफोरजों माने अन अराव सावनानै बिसोरो गाव गावनो बानायनानै लायो मोन आरो जेनेखि मै मै मै मैहुर खालामो अमा हाग्रानि अमा सेसा बेफोरखौ माने गोबां हाग्रानि जेसेबांनो जान जानो हानाय मोफौ बेफोरखौबो माने बर'फोरा मैहूर खालामा लाबोयोमोन आरो बिनि थाखाय जोंनो ज' जं सिखा रुवा बिदि नांगौ नालाय बिफोर खौ माने बिसोरो गावसोरनो बानायनानै लायोमोन आरो नोंथाङ आरो नोंथाङा नैबायदि ना ना सारनो जोंनो आस्रा जे नांगौ बेखौथ' दा आथिखालसिमबो माने आस्रा जेखौ न'आवनो बानायो नङा होमबा? न'आवनो बानायो बिसोरो आरो फल सेन सेनफोरा फिसा फिसा दैमायाव सनो थाखाय सेन नांगौ आरो बिदि थेला जा दैयाव आजावग्रा बेफोरखौबो माने गासैखौबो बर'फोरा माने दासिमबो गोदोथ' गोदो आखाइजोंनो बानाय जेरखायोमोन दासिमबो गाव गावनो बानायनानै न'खर न'खराव बानायना लायो आरो बिसोरो माने बे नोंथाङा होननाय बिदि बे सेसा सानाय सेसा स ओ एन्जर सानाय फ बे फान बानायनाया बेथ' दासिमबो नङा होमबा एसे साबो सायो जोंनियाव एन्जर सेस सा बेफोरो माने मै अमा बिसो माने दासिमबो बेफोराव नांनाय माने सिखा जं बेफोरखौ माने बर'फोरा बानायो आरो बेजोंनो माने जिउ खुङो आरो बेदर फोरखौ जोंनो ओरैनोबाबो बुहुत खम बायनाय नुयो नङा होमबा? बिसोरखौ माने मैहुर खालामनानैनो लाबोयो आरो बिसो सोरो ओमफ्राय ओं आं दा नोंथांनाव सोंसै जे बे मैहुर खालामनानै मोननाय बेदरफोरखौ माने नोंथांमोननिथिं माने जायो ना रांखान्थि खामायनायाव बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे ।
औ ओ सिगांथ' जोंनिया माने मै हुर खालामनायनै मोननाय माखासे बिदिनो माने जानो थाखायसो मैहुर खालामनो थाङोमोन आरोना सिगांनि समाव ओ बि बिदिनो गामिनि जोंनियावहाय माने दाबो मालाबा मालाबा नुनो मोनो दि माने जोंनि खाथियाव मोनसे दैमा दङ बेयावहाय माने हाग्रानि मै ओमफाय हाग्रानि अमा बेफोरो मोने थाफैलाबायो आ रोना बेखौ ओ जमा जमि मा गामिनि सुबुंफ्रानो माने होसोनानै बै ओ हमना नै माने ओ गामियाव रान्लायलायनानै जायो आरो ओ नाथाय आथि सोलाव माने नुनो मोनो बै हाजो खाथियाव थाग्रा मा सासे ओ जोंनि बर' फोराथ' जेरै हाजो खाथि दैमा खाथि बिदियावसो बांसिन थानानै मोजां मोनो नालाय ओ बिथांमोना माने
औ
खौ खालामनो थांङो बिनिफ्राय ओमफ्राय माने आथिखालाव माने गोब गोबां ओ हाग्रानि बिदि ओ मुवाफोरखौ माने गोबां रां मोनो जेरै ओ सेरसेयावनो जोबोद दाम बिनि थाखायनो माने बिथांमोनहा आथिखालाव माने फाननायबो जायो आरो गोबांनो ओ बिदिथ' फाननो मोना नाथाय सिरि सिरि बिदि फानलाबायनायफोरखौ नुयो आरो
औ औ उम जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदिनो आरो जोंना माने बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर मैहुर खालामनानै जाग्रा होननानै बेफोर माने जोंना गोबां माने गोदो गोदोनि सल'बाथा सल'माफोरावबो लिरना दंङो नङा होमबा जेरैखि जों मैहुर सल'मायावनो मिथिनो मोनो जोंनि आरो जेसेबांखि माने जोंनि माने बिदि गोदोनि बर' बोराइ बर'फोरनि माने जारिमिन नायो जिखिबा बायदिसिना आबै आबौनि ओमफ्राय सल'बाथा खोनासङो बेफोरावनो जों मोने गासि मोन्थिनो मोनो जे बर'फोरा माने मैहुर खालामनानै जायोमोन आरो नङा होमबा? जिबाबो जेनेबा नोंथाङा होननाय बायदि बिदि फाननो मोना फाना फाननाया अब्लाबो माने जानो थाखायनो माने मैहुर खालामनानै बायनानैथ' जानो हाया नालाय। गोबां रांखान्थि जानाय नंङामोन नालाय जोंनि बर'फोरा बिनिखायनो माने बिसोरो माने बायनानै जाया जानो हाया नालाय गाव गावनो न'आव जानो थाखायनो ज' ज' लोगो नांनानै हर थाहैलायनानै हाजो हाग्रायाव हर थाहैलायनानै मैहुर खालामोमोन नंङा होमबा? ओंखाम ओंखाम लां ओंखाम लांफालायनानै उम उम मैगं एसे मैगंफोरखौथ' जोंना हाजोआवनो बुथुमलाबायबानो मोनो नालाय बिसोरो ओंखाम माइरं लांफालायनानै हर हर थानानै साननै सानथाम मैहुर खालामहैयोमोन नङा होमबा बर'फोरा। ओमफ्राय बि औ बिनि माने बिसोरो माने फाननोथ' नङा फाना बिसोर माने जानो थाखाय दोनथुमना दोनफैयो आरो बे जि मोनो बेखौ रानलायनानै माने न' फोराननानै थुबुर खालामना दोनो नङा होमबा जोंनि बर'फोरा? बेदरफोरा गोबां बेसेन गोसा आरो बेफोरदि जेनोखि जेराव मेराव ओरैनो माने गोदोनि समावहाय मैहुर खालामालासिनो खालामाबा ओरैनो बेदर फिसाखौ मोनजायामोन नंङा होमबा? एसे खस्थ' खालामनांगौ गोनांथि जायोमोन जायो जिहेतु फानलायनायखौ सानामोन आरो सिगांनि मानसि मैहुर खालामनाय टाइमाव माने। नाफोरखौथ' औ। नाफोरखौबो हाजोआवबो खौथ' सानो थाङोमोन नङा होमबा दैमा गिदिर गिदिर गैयामोन होमबा गोदोनि दिनावहाय औ बेयाव हर थाहैलायनानै बिसोरोखौथ' साननो थांङो दासो जोंनियाव नुनो मोनला बेफोरखौ नङा होमबा?
औ
उम उम ओमफ्राय नोंथांमोननि याव माने माने सिगांफोर माने नोंथाङा मोनथिबायो नामा जे बिदि मैहुर खालामनो थाखाय माने बिदि खाथि खालायाव जायगा दंमोन ना गोजान गोजानाव थांनानै थाहैयोमोन।
ओ जोंनियाथ' जोंनि एसे थांनानै बा जोंनि जि किल'मिटार बा जिबा बिदिसो जागोन आरो ओ बेयाव मोनसे हाजो दङ बे हाजोआवहा माने जोंनि खाथि ओ इसे ओ बोराय आरो सेंग्रा माखासे बि माने थांनानै बेयाव मैहुर खालामहैयोमोन आरो जों एसे उन्दै उन्दै समाव जों बेफोरखौ नुबोदों आरो जेनेबा हाग्रानि अमा आरो मै बेफोर बायदि ओ खौ माने ओ मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो बिथांमोनाथ' माने हर थाबो खायोमोन आरो थांनानै बिनिफ्राय ओ बिदिनो बेयावनो हाजोआवनो बुथारनानै मानानै राननानैसो माने न'आव बेदरफोरखौ लानानै फैयोमोन आं बेफोरबायदि नुदों आरो नो औ आरो ना बायदिसिना ना हमनो थांनायाथ' जोंना बर' फोरा नाफोर ना हमनो थाखायबो गोबां जेखाय खबाइ सेन खल' फोरफोरखौ माने गावसोरनो न'आवनो बानायनानै बेफोर नाफोरखौ हमनाय जायोमोन ना माने दासिमबो बे बेफोर बायदि न'आव नो उम बे ना हमनायाव नांगौ जानाय माखासे आइजें आइलाफोर खौ बानायनानै ना हमनायफोरखौ नुनो मोनो आरो दासिम
औ औ नंगौथ' उम औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथांआ होननाय बायदिनो जोंनाथ' माने बर'फोरा माने बे नोंथां होननाय बायदि आ बिसि जेखाइ खबाइ बेफोर सि रुवा बेसेन जेसेबांखि इफोरखौ माने मैहुर खालामनायाव नांगौ जानायफोर बेखौथ' गाव गावनो न'खर न'खरावनो हेबखायो नङा होमबा माने ओरैनो थासान हेबनानै लानायखौ नुयो आरो आरो गोदोनि दिनावथ' गोदोनि दिनावथ' बेफोर दि खौ मावनो गोरों सुबुंफोरा बयबो माने दानि दिनाव खमब्लाबो गोदोनि दिनाव बयबो बयबो जेसेबांनो न'खराव हौवा मानसिफोर दङ माने बेफोरो बेफोरनि थाखाय रोंखा राखा नङामोन होमबा माने बिसोर ओरैबायदि गोरों माने बेफोरखौ माने जिउआव मैहुर खालामनायाव मा मा नांगौ जायो बेफोरखौ माने बिसोरो मोनथिजोबखायो आरो माने बिसोर माने बोथोर बोथोर जायैनि सिगांनो दा दैज्लां जायैनि सिगांनो दैज्लांआव जेसेबां मैहुर खालामनायाव ना सानायाव माबा सानायाव बायदिसिना खालामनायाव जि नांगौ बेखौ माने समनि सिगांनो बिसोरो माने रेडि खालामना लायोमोन नङाबा थैयारि खालामना लायोमोन बिसोरो माने जानायनि सिगां मावहैनायनि सि सिगां माने बिसोरो माने सिगांनि मानसिफोरा मैहुर खालामनानै जाग्रा जिहेतु बिसोरो माने मैहुर खालामनायाव मा नांगौ बेखौ माने ओरैबायदि माने थियारि खालामना लाखा खायमोन जाहाथे नांगौबानो नांगौ समावनो बाहायनो हानाय बायदि बिदि खालामो नङा होमबा बि
औ औ
एखेयानो जों नोंथांनिथिं जिरै होनदों जोंनिथिंबो बिदियानो सिगांनि सिगांनि जों जिहेतु जोंनि आबै आबौमोननि साननायफोरा गासिबो एखे खेआनो जिहेथु माने बिसोरबो बि दिनो गाव गावनो नांगौ बुस्थुफोरखौ माने रेडि खालामनानै लाखायो जिहेथु मा होनो बेफोर जं-जं दंमोन गोजो बे गोलाव गोलाव जं गिदिर गिदिर सिखा रुवा बिदि दङमोन नङा होमबा जोंनि सिगांनि समफोराव जोंथ' नुवाखै दिसुन खिन्थु जोङो माने बेफोरखौ माने सल'बाथाफोराव सल'माफोराव माने गोदोनि आबै आबौमोना खिथानायफोराव माने जोंनि आइनि बाबानि बिफानि बिदि आबै आबौ बिसोर खिथानाया बिसोरनि उनाव बिसोर खिथाबोनायनि थाखाय जों बेफोरखौ मोन्थिनो मोनदों आरो ओ ओरैनोथ' माने जों इफोरखौ नुवा खै नङा होनोमबा
औ
औ बा जाथ'सिगोन नामा नोंथां दिनै? औ ओं ओं ओं ओं दे।